हेल' खोनादों ना नोंथाङा? नोंथां औ नोंथाङा मा खालामदोंमोन?
नै आङो दायो न'आवनो जिरायनानै दङ नोंथाङालाय?
आंबो नै ओरैनो दायो जिरायनानै दङ आरो।
अ होमबा औ जाखांबाय‌।
मा ओंख्रि जानायमोन नोंथां?
जोंहा ओरैनो जोगोनारजों माबा मैयानि बयलार लाबोनायमोन बे जों जादों
ए माने आं नोंथां थांजों नोंथाङा जुदि ओरैनो दंबा आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै सानदोंमोन आरोखि जुदि नोंथाङा सम दसे सम होनो हायोब्ला।
औ औ हागोन नोंथां औ।
औ बिदिब्ला जों आयदानि सायाव आवगायनोसै नामा? आयदाखौ लानानै औ दिनैनि आयदा लानायानो जादों जे जुनारफोर माखासे जुनादफोर मा मा जुनारफोर माने हाग्रानि जुनार आरो न'नि जुनाद बेफोर जुनाराव मा फाराग नुनो मोनो बा जों आरो माखासे जुनारफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोनो ना खहा मोनो? बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा सुंदै।
औ औ जोङो मुलाम्फा होनोबाथ' जोङो न'फोराव गोबां गोबाङानो माने न'खर न'खर माने जिब जुनार फिनानै रांखान्थि आरजिनायखौ नुनो मोननाय जायो। बिदिनो माने न'फोराव माने गामि गामि इदिनो बय निबो न'खर न'खर जों बयनियावबोथ' मोसौ बा इदिनो दाउ बिदिनो अमा बायदि बायदि रोखोमनि माने जुनारखौ लानायखौ नुनो मोननाय जायो‌। बिनो थिग बेबायदिनो औ मुरख आरो खहा जायो होमबा बिसोरनि अमाफोर लायो। एबा बिसोरनि मा होनो जे लेथ्रा इसिनि लेथ्रा जानाय। जायगा लेथरा नाय हा खि बि फोरबायदि बुस्थुआ माने लेथ्रा खहा खामो आरो जायगा आबहावाखौ एसे गाज्रि खामनाय खौ नुनो मोननाय जायो। ओरैनो मुलाम्फा होनोबाथ' बेफोरजोंबो गोबां रांखान्थियारि आरजिनो हायो। रां माने रांखान्थियारि रां आरजिनो हायो। जेरै जों दाउ लायोबा जों दाउखौ माने गोबां न'खर न'खर बिदिनो लानानै माने माने खायफा खायफा सुबुंखौ माने बुरजा बिदिनो बुरजा दाउ लानानै माने बेजोंनो
बेखौनो फिनानै माने बेजोंनो जिउ खुंलांनाय जों नुनो मोननाय जायो। खायफानि न'आव बेबायदि माने बेफोरखौनो ओं फार्मफोरबायदि माने
दाउ फारामफोर माने बेखौनो फिसिनानै माने जानाय नुनो मोननाय जायो आरो। थिग बेबायदिनो मोसौफोरखौबो बुङोब्ला सोर खायफाया माने मोसौ जारसि होनना बुङोन मोसौ जारसिबो दं आरो न' न'नि मोसौबो दं खायफा बिदिनो मोसौ जार सिफोरखौबो फिनानै माने बिदिनो माब्रै माब्बा लानानै माने बिदिनो ओ गाइखेर फाननानै माने जानायखौ नुनो मोननाय जायो। बिदिनो गाइखेर फाननानैबो गोबां रांखौबा आरजिनो हायो। जेरै आ जारसि मोसौफ्राथ' गोबां गाइखेर होयो नालाय। बेफोरखौ फाननानैबो माने ओ गावनि जिउ खुंलांनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बे बेल' नङा। माने गोबां रां खान्थियारि आरजिनो हायो। नों बुरजा लानो हायोबा माने गोबां रां दं बेफोर मोस सौ जारचिफोरावबो आरो न'नि मसौ जों लानायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो मुलाम फानोबाथ' सिगांहाय जोङो मोसौ न'नि मोसौफोरा जोंनो माने आबाद मावनो थाखाय हालौना होयो। माने हालौनाय होनना बुङो सिंखौ जों हालौहोयोमोन। मोसौखौ ओ दा फोरबिदि गैला दा मान माने मोसौ बे माने दामग्रा मोसौफोरनि एबाना माबा गैला दा बिदिनो आरो मोसौ गाय फोरखौ बुङोबा दा इसोरनिफ्रायबो जों गाइखेर मोनो। न'नि मोसौ गाइफोरनिफ्रायबो जों दा बिदि गाइखेरखौनो माने न'फोराव लोंनो मोनो आरो मोसौखौ जों फाननानै फैसा मोननो हायो आरो। बेजों रांखान थियारि मोनो बेजोंबो खायफा औ खायफा सुबुङा माने खैफोद समाव माने बेफोरखौ फाननानै माने गावनि माने खैफोद समखौ माने रैखा खालामनो थाखाय फाननो बेफोरनि थाखायबो फिनाय बेखौ नुनो मोननाय जायो आरो। खायफा खायफानि न'आव आरो अमाखौ होनोबाथ' जों अमाखौ फियोबा गोबां रांखान्थियारि गोनांथि जागोरो गिबियावनो जों अमाखौ हाथायनिफ्राय लाबोनो थाखायबो जोंनो रांखान्थि नांगौ जायो। बेनि गेजेरजों जों अमा खौ फिनोबा जोंनो सानफ्रामबोनि आं अमानि आदारनि थाखाय जोंनो गुन्दै नांगोन। गुन्दै इदिनो गुन्दै माबा नांगौबा जोङो सामफ्रा फ्रामबो बायनांगोन नालाय जों बाजारफोरनिफ्राय वबेबा ब मिल फोराव सौनायखौ नुनो मोनसै ओं ओमफ्राय जों गुन्दैखौ बायना लाबोना माने आदार होफैबाय थानांगौ जायो। बेनि उनाव जोङो अमानिफ्राय रांखान्थियारि आरजिनाय होनोबाथ' जोङो माने फिना दोननानै माने बेंकआव होना दोननाय बायदि दोनना फैयो। ओमफ्राय ओ थिगबेबायदिनो माने अमायाव लामाबो द आदार खालामनानै सोरबा सुबुङा गोबां अमा लायो नालाय एकदोम माने फिसा जाहोन फिसा जाहोनाव माने रांखान्थिया माने फैयो आरो । औ नोंथाङाबो एसे एसे फुस्लायदो फोरमायलां बावदो दे नोंथाङाबो ।
नोंथाङा नोंथाङानो बुंलांखाबाय बुंलांनाया अब्लाबो आं एसे बुंबावनो सानदों । बिनि बागै गोबाङानो बिदिनो जुनादफोर फिनानै नोंथाङा जे बुंदों गोबां बिदिनो जुनादफोर फिसिनो हायो जों जेरै दाउ, अमा, हांसो आरो बोरमा, मोसौ बिदिनो बायदिसिना जुनाद फियो। जुनादफोर फिसिनानै जों गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों। बा आथिखालावहाय खायफा खायफाया जों गोबां बिदिनो फालांगि मावनायबो नुनो मोनदों गोबां बिदिनो गेदेर गेदेर फालांगि मावनायखौ नुनो मोनदों बेफोरनि जुनादफोरनि जुनारफोरनि दाहारै गोबां बिदिनो औ आथिखालाव जों गोबां फालांगि मावनायखौ नुनो मोनो नङा होन-नङा होनब्ला?
औ औ।
गोबां बिदिनो औ। जोंहा बिदिनो गोबां बिदिनो कम्पानिफोरनिफ्राय कम्पानिफोरावहाय जों फालांगि मावनायखौ नुनो मोन नो बिसोरो जेरै जों आथिखालावहाय दाउ खयलार हांसो बिदिनो बायदिसिनानि गोबां बिदिनो दाउ फिसा फिसाखौ फाननानै बा बिदिनो गुबुन गुबुनाव हरनानै जों बिदिनो फालांगि मावनायफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो दाउफोरनिखौबो । आरो गोबां बिदिनो जों रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों आरो गोबाङानो बेफोरनि फालां गि मावनानै जों जाफुंसार जानायखौबो नुनो मोनदों आरो बिदिनो गोबां दंबावो जोंहा बिदिनो न'आव फिसिनाय जुनादफोर होनोबा बेफोरनि बेफोरनि जों मुलाम्फा मोननो थां-मोननो हादों बा गोबां जों मददबो मोननो हादों बे बेफोरनि दारै जोंहा रांखान्थियाव जों जौगादों बेफोरनि दारैबो माखासे खेथ्र'आव हाय आरो ओ जोंहा ओरै माखासे जों हाग्रानि जुनादफोरनि सायाव नायोब्ला जों हाग्रानि जुनारफोरखौ माखासे न'आव लाबोना न'आव लाबोना फिसिनो हायो जेरै' जोंहा मैदेर मैदेरबो जोंहा न'आव लाबोनानै फिसिनानै बिदिनो गोबां बिदिनो गिलिर गिलिर जि बुस्थुफोर थिखांनायाव बा बिदिनो बहुत बिदिनो जों गिदिर गिदिर गिदिर बुस्थुखौ मानसि हायैखौहाय मैदेरजों मावहोनायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि नङा होनब्ला?
औ औ।
औ औ ओमफ्राय बिदिनो गोबां खेथ्रआवहाय हाग्रानि जुनारफोरा खहाबो खालामो मानसिखौहाय। आरो बा मा-मानसिखौ खहा खालामो माने जोंसो मानसियानो माने बिसोरनि हाग्रामाखौ दान स्रांनानै जोङो थानाय जायो नालाय। बिदियावसो बिसोर बिसोरनाथ' साननो हानाय बिदि गियान गैया नालाय। औ बिसोरो सानो जे जोंखौ । खहा खालामनो फैदों बा जोंखौहाय बिदिनो नस्थ' बा बिदिनो फोजोबस्रङनो होननानै फैदों होननानै सानो आरोखि ओंखायनो बिसोरबो गावसोरनि जिउखौहाय रैखाथि खालामनो थाखाय बिसोरबो गावसोरो बिदिनो खहा खालामनाय जायो सुबुंखौहाय बा खालामो । आरो बिदिनो गोबां जोंहा जुनादफोर नुनो मोनो हाग्रायावहाय जेरै जों मोख्राखौबो मोख्रा अब्बा अब्बा खेथ्र'आव फिनाय नुयोना आथिखालाव? मोख्राफोरखौबो बिदिनो आरो हाग्रानि जुनादफोर होनोबाथ' हाग्रानिफ्राय लाबोनाय जोंहा बाथ' बाथ'आ जे औ। बाथ'आ ओम बाथ'आबो रायलायनो हायो। ओ माबा मानसि बायदि रायलायनो हालायो नङा होनब्ला बाथ'आबो । औ जोंहा रायलायनाय मोनबाथ' इसेबां मुलाम्फा बिदि गैया अब्लाबो खौ जोंहा गोबां बिदिनो मानसि बायदि रायजलायनो हायो बा अबेबा अबेबा खेथ्र'आव बेफोरजों जों अब्बा खेथ्र'आव मोजांबो बेफोरो आरो बिदिनो जोंहा औ गोबां जों माखासे खेथ्र'आव गोबां खहाफोरखौबो नुनो मोनो। ओ गोबां बिदिनो खहा होनना होनोब्ला जोंहा गोबां बि दिनो आथिखालावहाय गोबां बिदिनो मैदेरफोरा जोंखौहाय अबेबा अबेबा हादानफोरावहाय गोबां बिदि ओ सोरनिबा न'खौ गाख्रेबफैनाय बा सोरखौबा गाथारनाय आथिखालाव बेफोरबायदि खहाखौ जों नुनो मोनो आथिखालाव बांद्राय बेफोरखौ जों नुनो मोनला। बांसिनानो हादान सिफायजोबनाय जाबाय नालाय अब्लाबो दाबो दंबावो हादान हादान जायगा औ बेफोरजों माखासे जों खहाखौ नुनो मोनो । आरो बिदिनो होननो थाङोब्ला थ' गोबां दङ खहाबो मुलाम्फाबो नोंथाङा आरो मा बुंनो सानो ।
ओ बिदिनो खहा मुलाम्फा माने मो माने जुनारफोरखौ जों बिदिनो माने बे जुनारफोरजों जों जों रांखान्थिारि आरजिनो हायो आरो बेनि अनगायैथ' खहाफोरा बिदिनो ओ हाजो खाथि खाथिनि न' माने न' लुना थायो नालाय हाजो खाथि खा फोरावबो हादाननि सुबुंफोरा बिसोरनि माबायाव माने इदिनो मैदेर इदिनो जुनारफोर ओ गिदिर- गिदिर जुनारफोरा माने खहा खालामफैनायखौ खोनानो मोननाय जायो आरो। बे मुलामफा मुलाम्फा होनोबाथ' जुनारनिफ्राय जोंहा मुलाम्फा माने मुलामफा उफाय गैया खहाया मोननैसो दं बेफोरनो आरो औ इसोर औ ओमफ्राय बिदिनो जों ओ जुनारफोरखौ होनोबा जोंहा जुनारफोरजों माने रांखान्थियारि आर जानो हायो बेखौनो होननांगोन जों गोबां माने बेफार फालांगिफोरा माने बिदिनो खालाम-खालाम माने बेजोंनो रांखान्थियारि आरजिनानै माने नखरफोरखौ सोलिलांगासिनो दं बा गावनि जिउखौ खुंलांगासिनो दं।
औ
खायफाफोरा इदिनो गिदिर गिदिर फाराम लुनानैबो माने गोबां रांखान्थियारि आरजिनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेजोंनो माने गोबां न' बां लुनानै लानाय फोर माने जुनारजोंबो जोंहा माने रोङोबा माने गावहा एसे रोंगौथि दङबा माने बिदिनो माने गिदिर मानसि जानो हायो आरो मिथिंगायारि औ बेखौनो बुंनानै ओं दिनैनि बेजों सावरायलायनाय दोनथ'नो सानबाय ।
औ नोंथांजों रायज्लायनानै गोबोर जोबोर गोजोननाय मोनदों । नोंथांजों बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ नोंथांनिफ्राय मोननानै नोंथां अब्ला गोजोनथोंसै।
ओं नोंथां